हेल' औ नोंथां
खोनादोंना मोजाङै?
खोनादों।
अ गोजोन मोनाबलि
औ नोंथांनिसिमबो।
बोथोरा माबायदि देन दा दोनैलाय। उम अखाफोर हालाबायाखै नामा?
अखाफोर दहाय एसे होनदोंमोन दायोथ' सान्दुं दुंदों मोजां।
उम। दासान्दि मा मावगासिनो नोंथाङा?
दासान्दिथ' ओइ जुखाम आबाद मावदोंमोन ना बेखौनो नै फोरानगासिनो दंङ।
उम। माबायदि जादोंबा जुखाम आबा-दा?
मोजांङानो जादों ओ ओरैनोथ ऐ खावसे फानखांबाय। बिगा तेरकुन्टलसो फैदों आरो। ओफ्राय खावसे दंबावो
बिगासेयाव बेसेबां फैदों होनदों थेर' कुइन्टेल अ। उम। ओरैनो मार्केटावहाय माबायदि दामफोरा कुन्टेलावहाय?
दामा देग्लाय एसे खमायदों ओरैनो दा मारकेटआव अथ्र अथ्रस' थांदों आरो। कुन्टेल ओमफ्राय इदिनो बायनानै गावसोर जायगायाव लांफैबा बायनानै लाङोबा बारो न'निफ्राय सत्र ओ सत्र थार्टि बिदि जायो सारि सथ्रस' बिदि होयो आरो।
उम ओरैनो जुंखाम आबादनि था थाखाय बोथोराबो एसे गाज्रि जादों। दों नालाय बेखायनो एसे खम जादों खो मा मार्कतदाव।
औ बोथोर अखा हाबा गोबां खस्थ' जायो माने फोरोंनाय समाव माने दसेनो हायो दसे नागार नालाय बेयाव हखांलाय हुथुमलाय जायो आरो खस्थ' मोनो।
उम उम इनिदिंहाय जुंखाम आबादखौ माबायदि मावो? जेनेबा जुंखाम आबादखौ माबायदि मावो होनदां?
माइ गायखांनायनि उनाव मावनो हायो। जों नभेम्बरनिफ्राय आर माइ गायखांनायनि उनावहाय हालौव फिनब्रैसो बेनि उनावहाय गायबाय ओम आं आखायजोंबो गायनो हायो बा मेसिनजोंबो जों गायनो हायो। बेदि आरो ओमफ्राय बेयाव हासार होबाय गायनायनि सिगां हास रोनांगौ जेनेबा इउरिया बा डि आर पिदि सारग्रोनांगौ बेनि उनाव गायनांगौ औ
ओरैनो रासायनारि हासार खौ बांसिन बाहायो नामा?
औ औ औ बाहायो। दय गायखांनायनि औ रायसनारि दानाथ' बिदि बेनोसै आरो बेलेग थ' गोबोरखौथ' बहा मोनो। ओमफ्राय बाहायनाय जायो आरो गोबोरफोरखौ गाय खायनायनायनि बिस दिनसोनि उनावहाय बा पसिस दिनसोनि उनावहाय दै सारदो दै सारनायनि उनाव बेहाय हासार होदो। मोजां जाबाय सिगोन आरो
उम
मोजां हासार होबा बा दै सारोबा मोजां जायो आरो आबादा। मुलाम्फा मोननो हायो जुखाम आबादाव, माने ओरैनो खरसा थारटि पारसेसो थांगोन आरो ओमफ्राय सेभेन्टि पारसेटनो लाब जागोन नोंहा। बुहुत मुलाम्फा दंङ माने गायबानो जाखायो आरो ओमफ्राय बेनोल' खस खस्थ'आ माने दै सारनायाव गोबां खस्थ' मोनो माने गोरान जायो नालाय खरान होबा। ओमफ्राय बे समावहाय हाया रानखावजोब बो ओमफाय दैखौहाय सारनायाव एरथारा आरो। माने बिगासेखौ नोङो सानसेयाव खुनुरुखुम हायो होनजायो माने एसे बारा हायो आरो दै सारनायाव ओमफाय नों खोनथामहालागै होनांगौ जायो बोथोरा जुदि खरानबा। बेबायदि आरो।
बे जुंखाम आबाद मावनायावहाय जोंथ' जोंनिफ्रायसो बांसिन मावनाय जायो नालाय। ओमफ्राय इदिनो सरखारारनिफ्राय एसेसो सुबिदाफोर मोनगोन ना मोना?
बेबायदिथ' मोननाय जाया माथो ओम देराखै बिदि।
होनाय जायाना
गैया गैया।
बिदिबा नों गासिबो गायजेननायनिफ्राय जोबजासिम गासै खरसाखौनो गाव बाहायनानै गायग्रोनांगौ जायो ना
औ बिदिनो गाव गावनिफ्राय बाहायनांगौ आरो।
हम ओरैनो जेनेबा बोस बेवहाय खेबबेसे मावजायो बे जुं
बोसोरावथ' नोङो मेसेङावबो मावनो हायो। बा दैज्लांयाव मावनो हायो नों हा बोरि थायोबा दाबो मावजायो आरो। गायनानै दोनजायो दाबो।
अब्ला जुंखाम आबादनि थाखाय बोसोरावहाय खेबनै मावनाया मोजां आरोना।
औ खोननै समावबो मावजायो दैज्लांआवबो मेसेङावबो आरो। औ।
थिगानो दं ओमफ्राय बे जुखाम आबादनि अनगायै दुस्रा आबादफोर जेरै माइ बानलु आलु बेफोरखौहाय माबायदि मावनाय जायो नोंसिनिजोंहाय?
बेथिंबो बेफोरखौबो मावनाय जायो मोजां बेफोर जायफ्रा माने बेफोर आबादखौ मावनायनि खाबु दङ बा हा दङ बिथांमोनहा बेफोरखौ मावनाय जायो आरो मावो फ्राय रायसनारि हासारखौनो बिथा खालामनानै मावनाय जायो माने रायसनारि हासार हासार होआलासेै बेफोर आबादखौ थिखांनो थानसै आरो दानि दानि मुगायाव।
उम उम ओरैनो जोंनिजोंहाय जुंखाम आबादखौहाय बांद्राय मावनाय जाया बांसि उम माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो ओंखायनो जों दा सानदों आरो माइ आबादनि अनगायै जे जुंखाम आबाद बे जुंखाम आबादखौ माबायदि मावो मावनाय जायो आरो माब्रै फाननाय जायो बेखौहाय जे नोंसिनिफ्राय नोंसिनि ओनसोल सोलावहाय जेनेबा मावबाय थानाय खोनादों नालाय मोजां
औ औ।
जानाय जाफुंसारनाय जुखाम आबाद मावनानै बेखौहाय मोनथिनो मोननानै जोंबो जोंनियावहाय माबायदि जेनेबा मावनानै जौगासारनो हायो बा जाफुंसारनो हायो जों बेफोरखौ, खालामनो नागिरदों आरोखि
मोजां बेयो बे आबादा मोजां मावनो हायोबा गोबां मुलाम्फा दं आरो
उम उम। जेनेबा एसे खोन्था नायलाय जेनेबा हालौव जेननायनिफ्राय लानानै जेनेबा माबा फुनानै फोरान फोरानजासिम फोरान जानायनिफ्राय जेनेबा फानहर जानायसिम। एसे जेनेबा खोन्था नायलाय। टेपबाय सिटेप बाय।
अ आं दहाय बुंनाय बायदिनो जेनेबा आं दहायसो बुंखांबाय बिनि बाथ्रा जेनेबा नों माइ गायखांनायनि उनाव बा नभेम्बर नभेम्बरसोनिफ्राय जेनेबा माइखौ हानायनिफ्रायनो बेनिफ्राय नों हालौदो फिसिनब्रैसो हालौ खांनायनि उनावहाय बिदिनो हासार सारदो इउरिया डि आर पि बिदि होदो होखांनायनि उनाव गायदो नों मानसि मानसि ला गायोना मेचिन लायो माने मानसिजों गायोना मेचिन होनानै गायो आरोना ओमफ्राय गाय खांनायनि बिस पसिस दिनसोनि उनाव हाया जुदि रानस्राव जायोब्ला बा खरान जायोब्ला आरोना दै नोङो। माने बयरिं गायखानांगोन आरोना नों दै होनो थाखाय बे आरो दै होखांनायनि उनावहाय उरिया होदो बा दाना होदो अब्ला बेयो मोजां जाबोसिगोन आरो आबादा
उम।
ओमफ्राय बेनि उनाव हाय बिब्दिनो जुदि एम्फौ जायोब्ला माने अबा अबेबा खायफा एम्फौ जायो बेया
औ।
थांनांगोन आरो। औ, ओमफ्राय बिदिनो उनावहाय मा अ नङा होनबा खरान जायोब्ला नायनानै दै ओमफ्राय बिदिनो दानाफोर होदो दानाखौ नोङो खोनसे बा खननै बिदि होनो हा हायो।
दाना मानि हासारखौनो होनो नङा होमबा? औ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ए दा ना मानि बे हासारखौनो होनो ना।
हा?
हासारखौनो होनोना दा नामानि?
औ बे इउरिया हासारा बेलेग जायो माने दानाया बेलेग जायो।
औ।
औ
बेखौनो एसे गोनो गोथो मोनदों नालाय। सोंहरफिननाय जाबाय ओमफ्राय ओरैनो औ दे बुं बुं।
देलाय बुंफिनलाय
ओरैनो बेसेबां दानजोंहाय बे जुंखाम आबादखौहाय थिखोनो हायो?
मास मोनबासो नांगौ।
अ।
माने मा
मास मोनबानि गेजेरावनो थिखोनो हायै जाहैबाय।
औ औ औ।
औ।
बेखौ नोङो डाइरेक्ट मोनबाथाय फदो, फनानै लामनांगोन आरो।
उम ओमफ्रायथ' थिखांखांनानै बेफारिफोरा गावसिनो लांफैखायो जाहैबाय।
औ औ गावसोरनो लांफैयो
होमबा दैे नोंथां उम, नोंथां एसे जुखामनि बागै। मोनथिनानै एसे गोजोननाय मोनबाय।
औ औष
बानाय जासिगोन बियो।
औ औ जागोन दे दे औ।